हेल' नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना?
औ औ थारैनो खोनानो मोन्दों नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम ओ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ आंनि गोसो गोसो गोरबोनिफ्रायबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंबो जासिहरग्रोबाय नोंथां।
ओ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों द-दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो जे जोंनि हारिमु बे हारिमुनि आयदाखौ लानानैनो एसे सावरायलायो नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो जोंनि जि हारिनि हारिमु बेनि बागै नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होग्रोनो आखाइायाव लाबाय।
औ औ
दा जोंनि हारिनि हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो बायदि बिथिंजों जोङो ओ रैखा खालामनो हायो एबा दिन्थिनो हायो जेरैहाय बा जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जानाय लोंनायजों लोगोसे दिन्थिनो हायो गाननाय जोमनायजों दिन्थि नो हायो मोसानाय दिन्थिनो हायो बेबायदिनो जोङो जों हारिमुखौ ओ माने दिन्थिनो हायो जेरैहाय
औ औ।
गाननाय जोमनायजों जोंनि हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनाय होनना बुङोब्ला जोङो जुदि सासे आइजो माहारिया एबा सासे हिन्जाव मानसिया जुदि माने लांगा दख'ना गाननानै आ आर'नाइ फालि लायोब्ला बा ब्लाउस गुफुर गानोब्ला बा अग्रं दख'ना गाननानै आर'नाइ फालि लानानै ब्लाउसजों जुदि गोजा गानोब्ला जोङो माने आ बे बे माने हिनजाव माने सासे बर' आइजो होननानै गासिबो सिनायो। बेबायदिनो जोंनि सासे बर' आइजोआ जुदि बेबायदि जुदि ओ ओ जुदि गावनि ड्रेसखौ जुदि गाननानै ओ थायो ब्ला माने गावनि हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? अ अ ददसे नेनांगोन अ दे नोंथाङा एसे एसे फोरमायग्रोदोलाय।
औ औ थारैनो फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा गासिबो बाथ्राखौनो फोरमायनानै होबाय हारिमुनि बागै। ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनोबो माबायदि मोनसे हारिमु जानोब्ला मा मानि गोनांथि जायो बेनि बागै आं नों थांजों फंनैसो सावरायग्रोनोसै नोंथां ओ हारिमु हारिमु होनोब्ला नोंथां जोंनिया बर' समाजावहाय जोबोद गासिबनिबो गोनांथि जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय गासिबबो जोंनो खौसेयैथियैसो मोनसे हारिमु जायो आरोना नों थां जोंना जेरै राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय बेफोराव गैयाबोला जोंना हारिमु जानो हाया आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना हारिमुआव गासैबो गोग्लैयो नालाय बेबायदिनो जेरैहाय जोंना अ बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनायाव जेरै दाउ अमा फिसिबोदों बा जोङो बर'निनो दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ ला नानैहाय सोरजिबोदों बा जोङो बेबायदिनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोनानैनो ओ जोङो दासिमहालागै बे ओ बाथौ धोरोमजोंनो थांगासिनो दं आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना जोबोद मोनसे हारिमुवआव जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना हारिमु मोनसे जानोब्ला बिदिनो गोबां सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंना हेफाजाब थानांगोन जेरैहाय गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोङो आबाद फोथाराव आबाद मावनाय बा जोङो बेबायदिनो सासे सुबुं जानाय बिदिनो जोंना हारिमुआव गोबां रोखोमनि बिदिनो गोलैयो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआबो जोंना हारिमुआव गोलैफायो आरोोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना जेरै हारिमु होनोब्ला गासिबो सरजाबनानै गोलैफायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो।
बिदिनो जोंना बैसागु फोरबोआव जेरै जोङो ओ सुबुंफोरा खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जोंना बैसागु मोसानो ओंखारो। बा जोङो जेरै मागो दमासि बे मागो दमांसियावबो जोङो सुबुं माहारिफोरा जेरै मागोनि फिथा सौराय देनानै जायो बा जोङो सुबुं माहारिफोरा बिदिनो ओ बैसागो कार्तिक गासा सावो बा जोङो बेबायदिनो ओ आमथिसुवा फोरबोआवबो जोङो बेबायदिनो बोथोरनि फि फिथाइ सामथाइ बायदिसिनाफोरखौ जायो बेबायदिनो जोंना ओ हारिमुआवहाय बेफोरबो गासैबो गोग्लैजोबो आरोना नोंथां? बेबायदिनो जोंना हारिमुआव बर' समाजाव जेरै जि दायो नङा होमबा नों जे जि दानानैबो जोङो ओ आर'नाय आर'नाय जि दायो जोङो जेरैहाय गावनि गाननो थाखाय दख'ना बा जोङो गाननो थाखाय हौवा माहारिफोरा गामसा बे गामसा दख'ना बेफोरखौ जोंना बर' समाजावहाय गानो आरो ना नोंथां बेफोरजोंनो जोंना ओ मोनसे गोजौ हारियाव जोङो सिनायथि मोननो हायोदि जोंना बर'नाबो मोनसे गाव हारिमु बा गाव थुनलाइ दोङो होननानै जोङो बेसोरनि गेजेरजोंनो गोजौ फारसे सिनायथि होलांनो हायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो आर'नाइ बे आर'नाइा जोंना दा आथिखाल मुगायाव जोंनिया गोजौ थाखोआवहाय जि आइटेक बे जि आइटेक मोनबाय आरो ना नोंथां बेनि गेजेरजों जोंखौ सिनायथि मोननो हाबायदि ज बेयो जाहैबाय बर' हारिनि बा जोङो बर' सुबुंनि मोनसे नेरसोन बा हारिमु होननानै बे जि आइटेक मोननाय मुवाफोरखौनो जोंखौ सिनायथि होयो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना हारिमुवा गोजौ फारसे जौगालांनायाव जोंना हेफाजाब होयो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जिबायदि जोंनि हारिनि हारिमुनि थाखाय ओ माने गुरैयै रावजों मोजाङै आंनो फोरमायलांबाय आङो नोंथांनि जिखिनि फोरमायनाय एबा बिबुंथिखौ खोनानानै होदों बुजिना मोनदों आरो नोंथांनि गासिबो बुंनाय बाथ्राखौनो सैथो होननानै बुंनांगोन थारैनो नोंथाङा जि बुंदों बेयो गासैबो सैथो दा हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो बायदि बिथिङाव जोङो गोसारहोनो हायो एबा दिन्थि नो हायो बेनि बागै नों नोंथाङाबो बुंलांबाय नोंथांनि सिगाङावबो फोरमायलांबाय। दा जोंनि जि ओ आर'नाइ बे आर'नाइया जोंहा गोजौ थाखोआव जिहेथु जोंहा जि आइ केक मोनबाय बेनि थाखायैबो नोंथाङा फोरमायलांबाय बेजों लोगोसेनो जे निजि दा-दामग्रा देग्रा आगजु जेरैहाय खाम जथा ओ खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि बायदि दामजुफोरजों दामनानै जिखिनि जों बैसागु फोरबोफोराव जेनेबा मोसायो रंजायो बायदि जोंनि माने बर' आइजोफोराबो लांगा दख'ना गाननानै आर'नाइ फालि लानानै ब्लाउस गोजा लानानै जि माने मोसायो आरो हौवा मानसिफोराबो ओ माने जोंहा गामसा गाननानै आर'नाइनि गस्ला गाननानै आर'नाइ फालि लानानै बैफोर बैफोर मोसानाय एबा रंजानायनि बिजोंजोंबो जोङो जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे जोङो गोसार होनो हायो आरो सिनायथि होनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
बेहाय दा जेरैहाय बिनि अनगायैबो जोंहा जि दोरोङारि दोरोङारि जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मैगं थाइगं एबा मैगंफोर बैफोर मैगंफोरखौबो दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनाव जोङो गोजौ थाखोआव खायसे अ खायसे मैगंफोरखौ जोङो माने जि आइ टेक मोननायखौ नुनो मोनदों एबा जों जि आइ खौ मोनदों बिदिनो दिनै जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगं एबा बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि खायसे आ माने सुबुंफोरा बा टाउन सहर नोगोरफोराव बायदि हतेलफोर हतेलफोर एबा रेस्टुरेन्टफोर ओ होनानै दङ दा बैफोर हटेल एबा रेस्टु रेसट'रेन्टफोराव दिनै बिथांमोना जोंनि हारिनि जि दोरोङारि मैगं अनला अनलाजों दाउ ओ सबायजों स सबायजों साम' बेबायदिनो माने नारजिजों अमा बायदि बेबायदिफोरखौ बिथांमोना माने हटेलाव संनानै गुबुन हारिनि ओ गुबुन हारिफोरनोबो जाहोनाय एबा लोंहोनायखौ जोङो नुनो मोनो बैफोरबायदि जै बिथांमोना जे गावसोरनि हटेलाव बैबायदि मैगं थाइगंफोरखौ संनानै जे गुबुन हारिनि जाहोनो मोनदों दा गुबुन हारिफोराबो बैफोर मैगंफोरखौ जानानै माने जोबोर गो गोथाव मोननायखौ फोरमायो आरो जोबोद बाख्नायलाङो दा खौ जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
लोगोसेनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिबायदियै जोंनि बर' आइजोफोरा ना गुरनाय ना हमनाय बायदिसिना अ बेफोरखौ लानानैबो जोङो दिनैनि समफोराव माने ओ जोंहा माने खेराइसालियावबो जो जिहेथु जोङो खेराइ मोसानायजोंबो जोङो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो एबा लाखिनो हायो नङा दा गोब जोंनि बर' आइजोफोरनि ना हमनाय ना गुरनाय बे लेखायावबो माने जोंहा खेराइ मोसानायावबो ना ना गुरनाय मोसानाय बेबायदि जोंहा खेराइनि मुं दङ जेरैहाय फाग्लाया बिहामजो मंलिखौ नागिरनानै फैनाय बेबायदि खेराइ मोसानाय आ आरो ना हमनाय खेराइ मोसानाय बेबायदि माने खायसे बेबायदि खेराय मोसानायनि मुंफोर दङ आरो जोंहा जेन'बा
नंगौ नंगौ नोंथां औ
बेफोरबो माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनायनि मोनफा मोनफा माने मा होनना बुङो बेखौ जों बाहागो ओ दा दा जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय जेरैहाय दामनाय देनायजोंबो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ खौ लाखिनो हायो बा सिनायथि होनो हायो गाननाय जोंबो जोङो हारिनि हारिमुखौ लाखिनो हायो बा सिनायथि होनो हायो बेबायदिनो जोङो माने खामानि जोंनि बर' हारिनि खायसे खामानि जेरैहाय दाउ अमा फिसिनाय माने बेफोर बैफोरावबो माने जोंखौ माने बर' हारिनि सुबुं बेबायदि माने गुबुन हारिफोरा जोंखौ मिथियो एबा जोंनि हारिमुखौ जोङो गुबुन हारिफोरनो दिन्थिनो हायो दा दा बेखौ बुंनांगोन दा जोंहा आ बे आ नैरोजाबा नैजि नैरोजा नैजिबा इं मायथाइयाव मोनना नोंथां जिहेथु जोंहा बागुरुम्बानि मोनसे दोहौ जे फैदोंमोन आ नैरोजा नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव जे जोंहा माने आसाम नाङैनो मोनसे बागुरुम्बा मोसानानै जोङो आं आसामाव जोङो बागुरुम्बा मोसानानै जे मुलुगनाङैनो माने सिनायथि होनो हाबाय जाय माने खौ मोसानायखौ माने जोंनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन हादोरफोरावबो नायनानै जे सोमोनांहाबदों एबा माने जोंनि बाख्नायदों ओ जेरैहाय जेरावबो चाइना हादोरावबो जोंनि मोसानायखौ नायदों बेबायदिनो इंलेण्ड इन बायदि हादोरफोरावबो माने जोंनि बे बागुरुम्बानि दोहौ जि बागुरुम्बा मोसा नाय बेखौ माने जोङो दिन्थिफुं दिन्थिफुंनो हादों आरो गुबुन गुबुन हादोर माने जोंनि बे मोसानायखौ बाख्नायदों आरो बेफोरबो आरो बे मोसानायनि जोहैबो जोङो माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ माने गोसार होनो हादों होननानै जोङो बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आङो बे खोथाखौबो बुंबावगोन ओ दा ओ माने दिनैनि समाव बा आथिखालनि समाव जोङो बैसा गु मोसानायाव जेरैहाय जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै जि बैसागुखौ मोसायो ओ एबा जोंनि हारि हारि नाथाय बे समाव आथिखालनि समाव जोङो बेबायदि नुनो मोनबोदों जे जोंनि बैसागो बोथोरफोराव माने खायसे ओ सुबुंफोरा खाम जथा सिफुं सेरजा खौ लाना मोसाया लाबासिनो माने इलेक्ट्रनिक दामग्रा दामजु देक टेप कुफार बायदिसिना लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेबायदि ओ इलेक्ट्रनिक दामजु लानानै मोसा नाया जोंनि हारिनि मोनसे खहा गोनां एबा हारिमुनि खहा गोनां होननानै जों बुंनो नांग दा जाय बिथांमोना जे ओ इलेक्ट्रनिक आगजु डेग टेप बा लानानै बैसागो बो बोथोरखौ फालिदों रंजादों बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंबावगोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोन आङो एसेबां मोजाङै खोनास्लाबनो हादिया नोंथां सों खनसे होनफिननो हागोन नामा नोंथां?
बैसागु बोथोराव जोङो जोंनि हारिनि हारिमु दामजु जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजाखौ लानानै मोसानांगौ एबा रंजानांगौ नङा होमबा नोंथां? नाथाय आथिखालनि समफोराव खायसे सुबुंफोरा माने बेबायदि आगजु खौ बाहायालासिनो इलेक्ट्रनिक दामग्रा दामजु जेरैहाय डेक टेप बायदिसिना बेफोरबायदि इलेकट्रनिक दामग्रा दामजुखौ लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय बियो जोंनि हारिनि मोनसे खहा गोनां होननानै जों बुंनांगोन। बिनि सायाव नोंथाङाबो फंनैसो बुंनानै
औ औ थारैनो नोंथां जेरैहाय जोङो बैसागु ओ सौफैयोब्लाथ' जोंना गासिबो बर' सुबुंफोरानो बर'नि दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम सि फुं जथा बेखौ लानानैसो मोसानांगौ होननानै जोङो सानो आरोना नोंथां ना थाय जोङो दा आथिखालनि ओ गथ'फोरखौ नायोब्ला बा जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंना देरै ओ इलेक्ट्रनिक बुस्थु जेरै जोंना बक्स साउन्ड बक्स बायदिसिना डिजे बक्स बेबायदिखौ लानानैसो जोङो मोसाथिंनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेजों लोगोसे जोंना बे बायदि साउड बक्सखौ लानानै मोसाबायोबा जोंनि हारिमुवा गोजौ फारसे दियै सिनायथि जानायाव जोंना आ उन फावसे फासायनानै थागोन होननानै जोङो सानो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना ओ बेफोरबायदि मोसानाय मोसालांबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि हारिमुवाहाय उनफारसे जानानै थालांगोन आरो ना नोंथां। जेरैहाय जोंना जोंनिनो बर'निनो दोरोङारि दामग्रा दे ग्रा जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबायदि दंखानायलाय जोङो बेबायदि इलेक्ट्रक बुस्थुफोरखौ लानानैहाय जोङो माहोनो मोसा नांगौ नङा होनोमबा नों थां बेबायदि मोसानायनि जाउनाव जोंनिया ओ उनफारसे